औ
औ नोंथांङा दसे फ्रि नामा नोंथांङा?
आं औ फ्रियानो नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै ओं। सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां दसे सावरायनोसै नंङा होमबा?
औ सावराय जागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि मोनसे आबाद मावनानै आबाद मावनायनि मोनसे रांखान्थिनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा? आबाद मावनानै जे माबायदि माबायदि जि मुलाम्फा मोनो, दानि जुगावहाय बेफोरनि सायाव
होमबा आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ फोरमायदो दे।
अ आबाद मावनानै जोङो गोबां जोङो रांखान्थि जौगानायखौ जोङो आथिखाल जुगावहाय जोङो नुनो मोनो आरोना। जे जोङो मैगं थाइगंनि बेलायावनो हग फिथाइ सामथाइनि बेलायावनो हग बिदिनो आरो ना गासैबो बेलायावनो हगो आरो ना गासिबो बेलायावहाय माने आथिखालाव जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना जोङो आबाद जे जोङो माइ आबाद। माइ आबादावबो जोङो आथिखाल जुगावहाय माने गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो इदिनो गोबां बुरजा बुरजा जोङो माइफोर गायनानै आरो बेखौनो जोङो फाननानै जोङो, बिदिनो महन महन जोङो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। आबादारिफोरा जे गोबां जोङो रांफोर मोननायखौ जोङो मोनथि मोन्दों आरोना जे बिसिबां जे जोङो न'खर दानायावहाय जोङो बैफोर माने मुलाम्फाखौ मोनदों आरोना आरो बेनि बेलायावनो ओ बेनि बेलायावहाय जोङो आरोबाव जों मोननो हाबावो एसे ओ साफार साफार गायनाय बे साहा बिफां गायनाय खुसेर बागान बैफोर खुसेर बागान साफाद बागान बेफोरावबो जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना जे जोङो ओ खुसेर होनोब्लाथ जों खुसेरा जे गोबां जे सिजेन सिजेन आरोना खुसेरनि माबानियाहाय जे जोङो खुसेरखौ जोङो बारा माबा नाङा आरोना बेहाय दैफोरबो नाङा आरोना होनायथिया जे माने मोनसे आलि बादि खोनानै बेखौ जोङो खुसोरखौ ओ गायो आरोना गायनानै बेहायो इउरियाफोर सारोना आथिखालावथ जोङो हासार बाहायाबानो जोङो बेहाय जेबो खामानि जाया नालाय ओंखायनो बिदिनो सोरबा इउरिया बाहायो सोरबा गोबोरखि गोबोर हासार जों बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जे जाहाथे जोंनि आबाद मावनायावहाय जे जेबो खहा जाया जाहाथे आबादा खहा जाया बेनि थाखाय जोङो बे फोर हासारफोरखौ जोङो बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओ बेहानो जोङो गरम बोथोरावहाय जोङो बे खुसेरा आबादखौ बे खुसेरफोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो जे जोङो फांसे बिफांआवनो जोङो आथिखाल मुगायाव जोंहा फांसे बिफाङावनो जोङो
नैजिबा थामजि जोङो बैफोरनि बारासो जोङो मोनबावो आरोना बे फांसे बिफाङावनो बा
जि जुदि जोङो बिसेबां फांसे दंफाङावनो जोङो बिसिबां मोनोब्ला जोङो जे बिघा बिघा गायोबा जोङो गोबां जोङो रां मोनो आरोना जे जोंनि माखासे ओनसोलफ्राव जोंङो माने गायनानै बेजों गोबां इदिनो गावनि न'खर सालायलांनायफ्रावहाय जोङो जौगानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना आरो साफारनि बेलायावहाय जोङो बुंनो हायो जे साफारावहायबो जोङो माखासे समसिबां जोङो साफातफोरखौ जोङो गायजेननायनिफ्राय जोङो माखासे बोसोरसिम जोङो गोबां खस्थ खालामनांगौ जायो आरोना ओ बेखौ जोङो जोथोन लानांगोन साफातफोरखौ जोङो आरो दैफोरनि जोङो बेबस्था खालामनांगोन आरोालाय साफादा साफारावथ जों माने दैनि गोनांथिथार आरोना ओ दै गैयामोन माने साफाराहाय माने बिलाइ या माने बारा ओंखारनो नागिरा आरोना जेसेबां दै मोनो एसेयावनो माने साफर बिलाइनि जे बिजौआ माने थाबै माने खिलिखाङो आरोना बेखायनो जोङो माने बांसिन माने मुलाम्फाया माने आबादारि बे साफाद मावग्रानि जा साफाद मावो आरोना बिसोरो माने दैज्लां समावहाय जोङो बांसिन मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जे जोङो बे साफा खानानै जोङो गोबां गुबुन हादोरफोरावहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जोङो हादरफोरावहाय जोङो जे बैफोर साफातफोरखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो मोननो हायो आरो ना जे नोंथाङाबो एसे बेफोर आबादनि सायावहाय जे जेरै साफार आं साफार होनलांबाय माइ आबाद होनोलांबाय आरो खुसेर आबाद होनोलांबाय बिनि अनगायै जोङो जोंनि बर'फोरा माने मा मा मैगं मैगंनो आबाद मावनानै एसे गावनि जिउ राहा रांखान्थि राहायावहाय जौगानायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जोंथादा आबादनि सोमोन्दै एसे मोजां मोनो फोराय दा आङो फोरनि मादावहाय बाखिसिसे आरोबाव गुबुननि जे आबाद दंबावो बिनि सायाव आं एसे फोरमायदि आ जोङो दानि सिफोरखौ जों नुनो मोनो जे माइ आबाद खसेर बायदि बायदि साफ सादा बद गबो माखासे गोबां रोखोमनि आरो आबाद मावनायखौ जों नुबावो जेरै थालिर बागाननि आबाद नङबानोथां दा थालिरखौबो जोंहा गोबांथार खामानियावहाय जोङो थारेटखौ जों बाहायनो हायो माखासे जि नि बदि बिदि बाल नाव थालिरखौ जोङो बाहायो माखासे जि थालिर थालिरखौ जोङो जानानैबोथ' आरो जोबोद मोजां मोनखायो नालाय माखासे
औ
भिटामिन बायदि बायदि जोङो प्रटिन मोनो थालिरनिफ्राय ज थालिर थालिरखौहाय जोङो गोबां बिगा बिगा जुदि जोंङो आबाद मावोब्ला जोंहा थालिरखौ जोङो खनसेल' गायनानै फोथांनो हानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो थालिरा जै थांबाथाय आरो बेखौ जोङो फिन खनसै गायफिननांगौनि गोनांथिो गैला मानो होनबा थागिराहाय जे फांसे थांबाथाय आरो बिसोर बिनिनो माखासे जोलै एरदेरबाय थाखाय जोङो थालिरखौ थाय थालिरा फिसिथाय थाइबाय दुइ थालिर फिथायथ मैगखौ जोङो सानफाइनालिल' गारनांगौ माने थालिर फिथाइखौ जोङो दाननानै खोमोननांगौ खोमोनबा साबसिन जायो जुदि बिफाङा मोन होयोब्ला जोंना एसे मोजां बारा मोजां जानो नागिरा द दिनि फिथाइखौ लानानै बिफांखौ दानफेरना गारबानो साबसिन गुबुन मोनसे बिफां एरखागोन जों बेखौ खनले खनले गायफिननायनि जोंहा गोनांथियानो गैया बेस आ आं सानो थालिर आबादाबो मोनसे जोबोद मोजां आबाद आरो रां आरजिनायनि सायाव माखासे गोबां सहाय होयो जोङो थालिर आबादा जोंहा माखासे जे बिनि दाबिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा खमायनायावनो गैया दामा बिदिनो एखे दामावनो थाबाय थायो। बिदि बारायोबो
औ।
आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे। गोबां गोबां रोखोमनि थालिर थायो जेरै थालिर सिनि सामफा थालिरा थायो थालिर जाहाजि जाहाजि थालिर। खौ जुदि गायनानै मोजां जुदि बागान खालामनो हायोब्ला। सबसे दाम होननानै बुङोब्ला जोंहा जाहाजि थालिरा साबसिनबो आरो जानायावबो जोंहा गोदैसिम जोङो जानानैबो एसे थालिर मोनखादों नङा मोन दां आरो गुबुन जि थालिरनि अनगायैबो जोंहा माखासे आबाद दं बुन जय गय बिफांनि आबादबो जोङो गोबां सुबुं खौ जों नुयो गोबां बिगा बिघा गय गायनानैबो जोंनि दानि सुबुंफोरा। हसे गोबांथार रां आरजि जासिबाय गयाहाय बोसोराव खनसे जोंनो फिथाइ फैयो दा बोसोराव खनसेयैनो जोंहा गयलनि दामा जोंहा दा बर्थमान सोलिगासिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय बिदिनो थामजिबा रां गुबुन जायगायाव ब्रैजि रां जों बिदि मोननो हायो केजि केजियावहाय दा बि केजिआवनो थामजिबा ब्रैजि ब्ला जोंहा होनबा जों गोबांथार बिगा बिगा गय गायनानै जोङो बिदिनो महनसेयाव जाया बिदिनो गोबां रां आरजिनानै जोङो थालिर गय आबादनिफ्रायबो जों मोजां माने रां आरजिनानै जों गावनि न'खरखौ जथेस्थ' जोङो। सुं सुंथानो हायो दा गयावहाय जोंहा गयखौ लाङो गुबुन गुबुन कम्पानियावहाय गयखौ जोङो। बे गयखौ लांनानै मोनसे जे गयनिफ्राय मोननाय जि सिंनि फिथाइ बेखौथ' जोंहा माखासे बे गय सफारि बायदि बायदि बिदि बानायनायावहाय बाहायो आरोबाव जों खोनानो मोनदों गयनि जे बे बिगुर बेखौबो असे खालार बायदि बायदि बानाय नायावहाय बाहाय नानै जों खोनानो मोनदों दा निनि अनगायैबो जोंहा जे माखिया आबाद दंबो फिसा फिसौ बिदिनो जों आबाद मावो जे दि बोथोर लायो बोथोर आबाद मावो गोरान खेथियाव जोङो गोबांथार गोरान खेथियाव जोंहा मावो गांसे सबाय सबाय आरो बेसर आरो सिबिं बायदि बायदिखौबो जोङो गोरान खेथि हिसाबै जोंहा मावनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां दा होमबा जोंहा बुङोब्लाथ खोथाया जोबनानै थाङा नोंथां बेनिखायनो समाबो जाबाय इनिखायनो नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै आबादनि सायाव दा दसे गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय बहरगोन
औ गोजोन्थों नोंथां
औ